हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना नोंथांजों आङो बर' आइजोफोरनि एम्फौ लाथा फिसिनायनि बागै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां औ बिदिनो सावरायजोबगोन होमबा नोंथाङा फोरमायनो हागिरनाय एम्फौ लाथाखौ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदिय माने आइजोफोरा फिनाय जायो।
नोंगौ नोंथां हागोन। जोङो गिबियाव बे एम्फौ लाथानि बिदैखौथ' नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां। बेबादिनो जोङो हाथाइ बाजारफोरावबो बेबादिनो खायसे खायसेया फानो बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयो। आरोबा जोङो गामिफोरावबो बेफोरबायदिनो लानायफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयो। जोङो बिदैबो एखनबा बिदैबो बायनानै लाबोयो आरो एखनबा जोङो बे एम्फौ फिथोबखौनो फिथोबखौनो बायनानै लाबोयो। जाहाथे बेनिफ्राय जोङो फिथोबखौ लाबोबाथाय जोङो मा खालामनांगौ बिजिजों खुन्दुंयाव माला नानैहाय जों बेखौ आलायनानै दोननाय जायो। आरो बिदैखौ लाबोबाथ' बेबादि खालामलायनाङा
नोंगौ नोंगौ
बेनिफ्राय जेब्ला सोख्रि सिखिरिया ओंखारगोन अब्ला बिदै दैेगोन आरो बिनि उनावहाय बे बिदैफोरनिफ्राय जेब्ला फिसा फिसा जागोन अब्ला जों बेखौ दा लाबा सान्द्रि बेफोरबादियाव सि बनानैहाय जोङो लामनानै ओ दोननानै बेबादिनो बै इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो आरो नोंथां। आरो औ बेनि उनावहाय बेयो जेब्ला देरगोन अब्ला ओ जोङो बेवहाय बेबादिनो खारं बिलाइ बा इन्दि बिलाइ बेफोरबादिबो होनानैहाय जाहोनायखौ नुयो बेबादिनो थासमब्लिनि बिलाइ औ नंगौ नोंथां
उम
आरो खारं खारंनि बिलाइ बेफोरखौ जोङो जाखोनायखौ नुयो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो ए से देरोब्लाथ' बेखौ लोमजायो होननानैबो बुङो।
औ औ नोंथां
बेबादिनो जोङो गोमोन गोमोन फैनोसै समाव जोङो मुदुफुल बिफांनि बिलाइ बेफोरखौबो होनाय नुयो आरो नोंथां
नोंथां बेखौ मा समाव जोङो जानो हायो जेनेबा
जेब्ला बेयो देरनायनि उनावहाय गोमोन फैगोन जोङो गोमोन फैनायखौ माबायदि मिथियो होनबाथाय जोङो एसे बिनि महरा गोजों गोमो जायो जोङो आखाइजों आखाइजों एसे माबा सेफ्लेनाय बायदि खालामनानैहाय जोङो खोमायाव खोनासङोबा जोङो स्रब स्रब खोनायो आरो नोंथां बेबादिनो जों बेखौ गोमोन जाबाय बा थोबनो सम जाबाय होननानै जों मिथियो फिथोब थोबनो बेबादिनो जोङो बेखौ गुबुन आलदा जेरैहाय बस्था बा अबावबा थालिर दंफांनि बिलाइ गोरान बा थाइजौ बिलाइ बा औवा बिलाइ बेफोरावहाय दोननाय जायो आरो नोंथां फिथोब थोबनो थाखाय बेबादिनो फिथोब थोबनायनि साननै गोलोम बोथोरावथ' एसे थाब जायो नाथाय गोजां बोथोराव एसे गोबाव नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो फोर दोननानैहाय सेरजानाय जायो आरो नोंथां बेबादिनो जिरखांनायनि उनावहाय जों बेखौ जाजानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो गोदोथ' औ बुंनाय नोंथां बुंनाय नोंथां
बेफोरखौ जानोबो हायो फाननोबो हायो बेबादि फिसिनायखौ नुयो आरो नोंथाङा जोङो
नंगौ नोंथां थारैनो औ गोदो
एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय इन्दि बिलाइया साबसिन जायो आरो नोंथां बे इन्दि बिलाइनि फिथोबा मोजां जायो। बेफोर फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुंबो लुनो हायो आरो नोंथां आरो ओरैनोबो फिथोबखौ जों फाननो हायो। बेबादिनो खुन्दुंबो लुनानै खुन्दुंखौबो फाननो हायो बा जोङो खुन्दुंखौबो जि दानानै बेफोरबायदि जिखौबो फान नो हायो जोङो गुबुन गोबां गोबां रोखोमैबो बे फोरबादि बानायनानैहाय जोङो फाननो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय एम्फौ लाथा फिसिनाय नुयोना आरो माबायदि आदबनिफ्राय फिसियो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
नोंथां बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बिदिनो इन्दि बिदिनो जों एम्फौ लाथाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो। बेयाव बै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा इन्दि बिलाइ माबा बायदिसिना जोंनिया हमना लाबाय थारुं बिलाइ आरो बेैफोरबायसा बिलाइफोरखौ जोङो नागिरथिंनानै बर' आयजोफोरखौ। ओ जोङो होनाय जाय माबाखौ मा होनो बे एम्फ। फौ लाथा। एम्फौ लाथा जेयाव फिथो बेयाव खानानै हैनायखौ नुनो मोनो नाथाय। बेखौथ' बिसोरो जायो नालाय। बेनिखायनो बेखौ जोङो औ होनायखौ नुनो मोनो। मोना आरो बेदिनो बेयो बैफोर एम्फौ लाथाफोरखौ फिनानै। बर' आइजोफोरखौ जोङो गोबाङैनो जेनेबा ओ। बेफोरखौ बाजारफोराव एबा खाथि खालाफोराव फानहैनायफोर। खौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां रांखावरिफोरखौबो। जोङो आरजिना लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा औ। बिदिनो बेयावहाय बुंनो थाङोब्ला बे एम्फौ लाथा फिसिनायाथ' गोद। गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबै आबौमोननिफ्रायनो जोंनिया आजौमोननि। थाखायनो माने सोलिबोबाय दोङो बियो आरो बेवहाय जोङो एम। फुलाथाखौथ' गोदो माने जोंनिया बै। ओ मा होनो बेखौ जोंनिया इन्दि जि ना। नोंथां औ बेखौ। ओ बेखौ बानायनो थाखायसो जों गोदो फिसिनाय जायोमोन दानिया। एम्फौ जानो थाख। जों फिसियो नाथाय गोदो दाबो माने दङ बिदिनो इन्द। जि खुन्दुं लुनायफोरा। औ बिदि जोङो इन्दि खुन्दुंफोर ओ लुनाय। बेखौ गोदो गोबां नुयोमोन। मानो होनबा बे इन्दि खुन्दुंआ जोंनिया इ जि जेब्ला।
दागोन अब्ला जोबोद गाननोबो मोजां जायो बेयो आरो लोगोसे। जोंनिया मोननो थाङा नालाय जोबोद खम बेनि बेसेनाबो। गोबां बारा जायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मिथिगौना गोदो मा रोखोमै जेनेबा। इन्दि सजखौ जोङो बानायनानै दानाय जायोमोन।
औ नंगौ जेरैहाय जोङो इन्दिसजिखौ।
हैथ। फिथोबखौहाय जोंङो रुग्रोना लानाय जायो। खारै बा सदा होनानैहाय सदा खारै बा जोंनि न'नि बेफोर। बो थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय खारै बेनिफ्राय जोङो रुग्रोनाय जायो।
नंगौ नोंगौ।
फिथोबा रुइगोन अब्ला जों बेखौ दैजों। सुनानै। साफायै सुनाय जायो आरो। बेनि जिहेथु खारैया नांना दोङो नालाय बेवहाय। बे खारैखौ जोङो सुस्रानाय जायो मोजाङैहाय। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गयनि। दनाखौ बा बेफोरबादि। जोङो खाथुमनानै दोननाय जायो। औ बेखौ सानब्रै सानबासो बेफोरबादिनो खाथुमना दोननाय जायो आरो नों। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बेखौहाय। फोराननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेनि उनावहाय फोरानखांनायनि उनावहाय जों बेखौ। दैजों बा खुरै बा अबावबाफोर दै लानानै दैयाव सोमनानैहाय जों बेखौ। थावख्रियाव लुनाय जायो आरो नोंथां। खुन्दुं लुनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेफोरबादिनो खुन्दुंखौ जोङो माइदि होनानैहाय। जि सोंनानैहाय बेफोरबायदिनो जोङो दख'ना बा जोमग्रा। फास्रा बेफोरबादि दानो हायो आरो नोंथां।
नोंथांनिनो
गोदोनि दिनावथ' बेफोरनि बेसेना खममोन नाथाय आथिखालाव। गोबां बेसेन गोसा जानो हमबाय। एसे खमबो नुनो हमलांबाय बेफोरखौ औ नंगौ।
बिदिनो जोङो नुनो थाङो नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो बेफोरखौ बाजारफोराव फानहैनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां।
जेनेबा एमफौ लाथा आरो लोगोसे इन्दि खुन्दुंफोरखौ।
जोंनि ओनसोलावहाय एमफौ लाथाखौहाय फाननाय नुयो। आरो बेबादिनो फिथोब बेफोरखौहाय फाननाय जायो। नाथाय इन्दि खुन्दुंखौ एसे खम नुयो आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव इसेबां नुनो थाङा। बेफोरबादि फाननायखौ औ नंगौ
होमबाथ' जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा जोंनिया बै इन्दि खुन्दुंखौनो लुनानै एबा दासिमबो जोंनिया इन्दि इन्दि माबाखौ एमफौखौ फिसिनानै जोंनिया माने गोदोनि बादिनो दाबो जेनेबा इन्दि माबोमोन बेखौ इन्दि खुन्दुखौ लुयोना नोंथां दाबो नोंथांमोननि जायगायाव?
जोंनि ओनसोलावहाय इसिबां बेफोरबादि नुनो थांलिया नोंथां। खायसे खायसे बेबायदिनो सासे सानैया लुयो आरो।
औ नंगौ नोंथां
नुनो थांलिया। बेफोरबायदि नोंथां आरो बेफोरखौ गोदो गोदायफोरनि सुबुंफोरासो रों गौमोन। नाथाय दानि सुबुंफोराथ' रोंनो थांलिया बे फोरखौबो लुनो थाखाय माबायदिहाय लुयो।
औ हो औ दे बिदि ब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां दिनैनि सावरायनाया बेखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों इन्दि बिनि सायाव सावरायनानै औ गोजोनबाय नोंथां।
औ गोजोनथों।